खोनादों ना?
खुलुमबाय खुलुमबाय औ। खोनाबायना?
औ औ खुलुमबाय खुलुमबाय। औ खोनादों।
होनन्दावैखाय मिनिनो ओंखारगु लायो ने? खोनायाखै ए इदि उदावैखाय बोरैबा मोन हां लायो होनदों।
औ।
बहानि आगैया?
माबासो आं मा होनो? बासुगाव नि।
ए।
रालायनो दसे फैलायबाय।
ओं।
दहाय हरदोंमोन आं दहायबो जायाखैमोन।
जायाखैमोन?
हाबफैयाखैमोन नामा? हाबफैयाखैमोन?
औ‌
ना दहाय राय
हाबाखैमोन नामबारा बुंफिनलाय
ए दहाय बासुगावनि सोरजोंबा रायलायखांबाय आङो।
ए
खोनाबाय?
औ नामबारा लास
ए दहाय बासुगावनि हा ओ ओ वान सेभेन औ। ओहो वान सेभेनसो
दाइन से सेभेन ओइद वान सेभेन
ओ ओ।
होमबा बेनो साबिथा दा वाटसपाव आंनाव मेसेज हरनाया।
औ औ औ।
आं दा मिसेस हरनाया नोंनाव
ओ ओ ओ। बेनो ओ। से स्नि लास्टाव उनाव थायो जाथ्रा।
आनदायनानै सानै सानै दंमोन ना।
ओ।
दहाय बासुगावनि सोरबा रायलायखांबाय आंजों इखौनो ओमफ्राय नों नामा सानफिनदों आङो। आं मोजां नाम
ए नंगौमोनदांगौ आं दहाय रायलायनाया मोनदां बासुगाव खुमादावारिया।
जानो नंगौ ना
नंगौमोनदां दहायनियानो भुटान ओरै सोंहरलाय लाय लायनाया
आं
मारै
आंखौ गगा मोनदों ओमफ्राय आं खोनथाना लानाया लाय
औ औ
नंगौ दां आन्दायनायाव
खबर स
बिदिनो मोजां साब मोसौसो गुमगासिनोमोन आं नै
बारा गैयालै दाख्लै मास थैबावबायसो दा सरि सातथाल' दंङो।
ए मारै थैनाय बेमार जादों?
जायाखै माने औ बेमार बायदियानो होजाबाय मोसौ फिसा।
ओ अ‌ अ
साननै थानानै
औ ओरैनो खायो ना ओरैनो गुमहैदों। हगारनानै दोनोना खानानै
औ लोगो लोगोफोर बुश्रजा दंथारो। लोगोफोर मेनला? खोनायाखै? खोनायासै नामा? खोनायासै नामा आगै खोनाफैयासै आं जेबो खोनायाखै